हेलौ हेल नोंथां खोनादोंना नोंथां
ओं
ओ
खोनादों
ब्ला जोंहा दिनै साहा बागाननि बागै ओ साहा बागान आयदानि फारसे रायलायनोसै नामा सावरायनोसै सा बागाननि
ओं
नोंथाङा आसामनि बै थासारि एबा सम्पदफोरनि गेजेराव मोनसे गाहाय थासारि ओ औ ओमफ्राय आसामा सारा मुलुगनि गेजेरावनो ओ साहा सा खाय साहा बागान एबा साहा बिलाइनि ओ मुंदांखा
मुंदांखारना आसामनि मोनसे मुंदांखा ओं खोनादों
औ ओ ओमफ्राय खोनादोंना नोंथां औ
ओं खोनादों
ओम नोंथाङा ओ साहा बागाननि बागै मिथिगौ नामा एसे माबाफोर
ओ बिदिनो बारा मिनथिया मिथिनाया थेवब्लाबो आं जे खिनि मिथिगौ बेखौ होननो हागोन आरो।
हेलौ
नोंथाङा हेलौ
मा होनो नोंथां खोनायाखै।
ओ साहा बागाननि बागै एसे ओ बुंफुरलुना होलाय।
अ बिदिनो जोंनि आसामाव एबा जोंनि जायगायाव आरो ओ बांसिनानो जोंनि ओ जोंनि सा इदिनो साहा बागान दं आरो ना बेयाव जों जोबोद साहा बागान नुबोदों एबा जोङो मानसिफोरखौ इदिनो साहा बागाननि जायगायाव माने इदिनो बांसिन मानसिफोरा साहा बागान होनोब्ला मोजां मोनो आरोना माने इदिनो फट' सथ' लानो मोजां मोनो आरो ना आरो बे साहा बागानखौ जोङो ओ इदिनो बिलाइफोरखौ खानानै इदिनो खानानै फोरानो फोराननानै जों बेखौनो सायाव जेरै जोङो साफ द होआ होमबा बिदिनो
औ साहापात बानायो ओमफ्राय बिथाङा बिथां ओ नोंथाङा ओ साहा बागाननि जारिमिननि बागै एसे मिथिगौ ना
ओ आङो बारा इदि एसां मि थिया हेलौ।
ओ जोंनि आसामनि ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जों बेखौ बेयावनो बुंजायो माने साहा बागानखौ ओ गोदो जोंनि हादोराव ब्रिटिशफोरा फैनाय समाव गायसनदोंमोन। खोनादोंना नोंथां औ आसामनि ओ आसामनि बुहुमफाङा साहा बागाननि थाखाय जोबोद ओ मोजां। जोंनि आसामनि हाया
औ ओ जों ओं। जोंनि आसामनि थाखाय बे साहा बागानखौ गायनो थाखाय जोबोद मोजां जायो।
बिदिनो ओ साहा बागानखौ ओ जोबोर ओ समायना नुयो। खोनादोंना नों
जोबोद समायना नुयो आरो ओं खोनादों।
उम ओ अखा बोथोराव आरो साहा बागाननि महरा जोबोर समायनासिनबो जायो। खोनादोंना नोंथां। औ उम आरो साहा बागान बागै
अ ओइ ओ खोनादों
उम ओ साहा बागाना थ' गोबां मानसिफोरनि थांनानै थानायनि राहा मिथिखौ नों थां जोंनि गोबां आबादारि फोरानो ओ न'खरावबो ओ न'खराव गायनानै लायो। जे ओ फालांगि मावो स बागानि
औ खायफाया बिदिनोसै साहा बागान बानायना लायो आरोना जायफोरा हा दङ ओरै बिसोरो इदिनो साहा बागान बिदिनो गायना लायो एबा बानायना लायो बागान
औ
हो मा होनदों नोंथां?
बेलेग बांसिनानो बिदि बेलेगाव बेलेग जायगायाव गायनाय नुयो आरो ना जेखि बारा नुवाबाबो बेलेगखि बिदि गायनाय बांसिन नुयो आरोना
औ बांसिनानो पाहार जागाथिं ओ बा हाजो एरियाथिं जासिनो आरोना
औ आरो थिंजायबा जोंनिया बांसिन मोजांसिन जायो आरो ना मानो होनबा बेथिंनि हाया मोजां
ओं औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि औ जोंनि भारत हादरा ओ साहा बागान नि थाखाय गोबां ओ मुंदांखा।
औ
औ आसामा गुबैयैनो मुंदांखा बेनि थाखाय ओ रोजा आसामनि ओ जोंजों थानाय मानसिफोरा गे ओ गोबाङानो साहा बागाननि बागै ओ मिथिगौ आरो जों जोंनि हादोर हादोरनि जोंनि हादोरा ओ गुबुन हादोरनिस्राय बांसिन साहा बागाननि थाखाय बा साहा बिलाइनि थाखायनो मुंदांखासिन। गोबां
औ
गोबां साहा बिलाइ जोंनि हादोरावनो जायो।
औ जोंनि हादरावनो बांसिन ओं जोंनि नि आसामावनो बांसिन गायनाय जायो आरोना बे साहा बागानखौ।
औ आरो जोबोर समायनाबो नुयो आरो ओ बेजों रांखान्थियावबो जोबोर मदद होयो।
औ जोंनि साहा लोंनाय एबा जों लाल साहा एबा गाइखेर साहा लोंनायाव जोङो इदिनो रं एबा जाखांहोयो आरोना सा-साहापादा
औ जोंनि बे साहा बागाननि ओ साहाखौ गासै बुहुमनि मानसिफोरानो नायनो आरो लोंनो जोबोद मोजां मोनो।
मोजां मोनो ओं मोजां थाव मोनो आरो
औ ओ जोंना साहा बागाननि साहा बिलाइफोराबो ओ गावबा गावनि रोखोम दोङो।
औ
ओ साहा बागानफोरा जोंनि आसाम आसामनि मोनसे रांखान्थिखौ जौगाहोनायाव ओ जोबोर मददबो खालामो। खोनादोंना नोंथां उम औ ओ बे बागानफोरा जोंना जोबोर गुवार गुवारबो जायो।
ओं
गोबां बुरजा बुरजा गायो।
ओं बांसिनफोरानो इदिनो नांगौ जासे गायो आरोना मानो होनबा बागाना गिदिर एबा जोङो आरो साहा बागानाय दिनो गुवार जाबा बांसिन समायना नुयो आरो ना। जाहाथे जों साहा ओइ बिलाइखौ इदि ओ सा माने बिलाइख जोङो जाहाथे बुरजा नुबा समायना नुयो आरो ना
उम आरो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामाव ओ आसामनि साया साया भारत आरो गुबुन हादोरफोरावथ' जोबोद ओ नाम नाम दाग जादों बेखौथ' बयबो मिथिखागो फ्राय जोङो साहा बागानाव औ मावग्रा मावग्रा मानसिफोरनि थाखाय सरकारा ओ जोबोर ओ सुबिदा होयो।
सुबिदा होदों ओं।
औ औ जेरै ओ स्कुल हस्पिटाल आरो गुबुन सुबिदाफोरखौबो होयो। आ बिसोरो साहा बागानाव ओ जोबोर फोथायनायफोरखौबो थिनानै दोनो
ओं
औ साहा बागाना मोनसे आसामनि मोनसे गिदिर सम्पद खोनादोंना नोंथां साहा बागाननि बाग्रिफोरा आसामखौ गुबुन जायगाफोरनिफ्रायबो बेसेन आरो ओ समानारि खालामनानै दोनदों
औ
साहा बानायनाया आसामनि मावग्रा मानसिफोर जिउनि मोनसे गिदिद ओ गिदिरसिन बाहागोबो बुंजायो आरो जोङो आरो ओ साहा बागान सागान साहा बागानफोरा सा- साख्रि दानस्रांनो थाखाय गोबां मावग्रा मानसिफोरनि दरखार जायो बे मावग्रा मानसिफोरा सरासनस्रायै साहा बागाननि बिसिआर फोर थाग्रा मानसिफोर बिसोरो फुंनिफ्रायनो जेब्लासिम साख्रि दान दानस्रायो
औ
ओ साख्रि दानस्लायनायनि उनाव बिसोरो ओ बास्केटफोराव ओ स -साहा बिलाइ बेखौ दोननानै फेक्ट'रियाव लायो औ
थाङो आरोना जाहाथे साफात बा ओ साफात बानायनो हानाय
औ आरो साहा बिलाइफोरखौ ओ सुखुबा बाानायग्रा ओ मोनसे मेसिनाव एबा ओ दाजेमाव सोयो सोनानै जोङो साहा साहा बिलाइखौ बारायना हरो लोंजानाय
औ
औ औ आरो साहा बागान ओ एबा बे ओ साहा बिलाइ बिफांखौ गायनो थाखाय जोंनो जोबोर गुसु आरो लाइफांफोरखौ सरासनस्रायै ओ ओ गालां फारि खालामनानै गायनांगौ जायो सा ओ सानाय बि लाइफां ओ बिलाइ बिलाइ एबा साख्रिफोरा गोथां गोथां आरो ओ समायनाबो जायो बे लाइफांफोरनि अ साख्रिफोरखौ बाख्रियाव लायनायनि उनाव साहा बानायनाय जायो साहा बागानफोरा जोबोर समायनानि नुयो जाहाथे बियो ओ एसेबां गिदिरसिन ओ जा मोनसे ओ मोनसे बाहागोनि बाहागो आरो
उम
औ ओ दे बिदिबा नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'नोसै खोनादोंना नोंथां औ दे